औ नोंथां ओ दे नोंथां औ।
आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हरनाय जादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां औ।
औ
ओ जोंनि बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला जेरै बर' हारिया ओ मोनफ्रोमबो बिथिंङावनो गावनि आंगो होननाय दंङ। गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय आबाद मावनाय थिग बेबायदिनो जोंहा बर' हारिया दोरोंङारि जानाय हिसाबैबो गावनि आंगो ओंख्रि हिसाबै जोंहा दंजायो दा बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला जोंङो गिबियावनो बुंनांगोन बयजोंबो आ मिथिसा जानाय जेरै अनला बे अनलाखौहाय जोंहा गुबुन गुबुन मैगं एबा बेदरफोरजों जों जानायखौ नुनो मोनो। जेरै जोंङो अनलाखौहाय दाउ बेदरजों जानो हायो। आरो अमा गोरानजों जानो हायो। साम' जों जानाय जायो मेवाइजों थालिर फस्ला आरो बारसिखा बिबार मुदुफुल बिबार बिदिनो गुबुन गुबुन मैगंफोरजोंहाय जों अनलाखौ जानाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंना दोरोंङारि ओंख्रिनि आयदायावनो आरो दंबावो। नारजि अमा आरो सबाय साम' नाफाम गोखा गोखै केरा दाबसिनि। बैफोरनो जाबाय जोंनि बर'नि गुबै दोरोंङारि जाग्रा ओंख्रि दा आं नोंथांनो ओ जोंनि बर'नि दोरोंङारि ओंख्रि जेरै सबाय साम' बेखौ जोंङो माबोरै जायो माबोरै संङो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांनो सुंद'यै फोरमायदिनि दा सबायजों साम'जों संनो थाखाय जोंहा आ सरि स ओ सबायजों समाजो ओ सबायजों साम'जों संनो थाखाय जोंहा आ गिबियावनो जोंङो
बि
सबायखौहाय ओ सारायाव मोजांङै एवगोरना लानानै जों बेखौ हुख्रोमनानै लानांगौ जेरै खायफाया सिमिटफोरावहाय ओ जि बनानै ओ बथलफोरजों उननाय जायो। आरो खायफाया दिंखि एबा उवालफोरजोंबो देनानै लानाय जायो। ओ दैखांनायनि उनावहाय जोंङो बेखौ रुनानै लागोरनांगौ। रुनाय समाव आथिखालाव खायफाया ओ कुकारफोरजों रुनाय जायो। आरो थौफोरावबो रुनायखौ जों नुनो मोनो खायफा सारायफोराव बननि अदाबफ्राव रुनाय जायो बेजोंनो लोगोसे जोंहा साम' साम'खौ जोंङो दैमा दैसाफ्राव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो खननानै लायनाय माखासे दोरोंङारि हुदाफोर दंखायो जेरै जोंङो जेखाइजों ना गुरनाय सेन ख'खा जों ना सानाय थिग बेबायदिनो जोंहा ना गुरनाय समावनो जोंनि बर' आइजोफ्रा साम'फोरखौहाय
खननानै लाबोफायोमोन गोदोनि दिनावहाय नाथाय आथिखाल समाव जोंङो टाउन सहराव थानाय माखासे सुबुं फोरखौहाय ओ हाथाय बाजार बाजाराव फाननायखौ बायनानै जानायखौ जों नुनो मोनसै। नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफ्रा गामिनिनो दैसाफोरावहाय जों खननानै लाबोयो। बेबायदिनो खनना लाबोखांनायनि उनावहाय जोंहा साननै सानथाम, ओ बाल्थिं एबा थौफोरावहाय जोंङो खोबनानै दोननांगौ सोमनानै दै होनानै बे दोननायनि जाहोना जाबाय साम'फ्रा जानाय माखासे मैला मैथा एबा खिगार होनो थाखाय जोंङो ओ बेखौहाय जोंङो सोमनानै दोननांगौ। नांगौ जायो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा साननैसोनि उनाव जोंङो साम'नि दाखोनखौहाय स्टिफेन एबा बिजिजों जोंङो ओ एरख'ना जोंङो साम'नि दाखोनखौ बोखा बोखा जों बेखौहाय बिनि खिथुखौहाय जोंङो सिखाजों खनद्राय बा अन्थाइाव दोननानै जोंङो दानस'नांगौ जायो। दा साम'खौ जों गुबुन गुबुन रोखोमाव मोनो जेरै साम' लादाय साम' कहेस। साम' दा होनाय साम' गुरै बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जों साम'फोरखौ मोननाय जायो। बेनि उनाव जोंहा साम'खौहाय साम'नि माखासे बिजानु एबा मैला मैथा बा सालावफोरखौ खारहोनो थाखाय जों नारें लुबु एबा संख्रि जजों जों दसे सोमहाब हाबनानै दोननांगौ जायो। बिनि उनाव जोंङो जोंनि रुखानानै लानाय अ जेरखिनि सबाय बे सबाया जुदि रुयो अब्ला जोंहा दालि खाथाजों जोंङो मोजांङै सानानै लानांगौ गेब्लेेजासिम। बेखौ साखांनायनि उनाव जोंहा जोंनि साम'खौ मोजां मानजिनानै जोंङो बेखौहाय ओ सारायफोराव जों मोजांङै एवनानै लायो। जेरै एवनाय समावहाय जोंहा मस्ला मस्लि थाव सामब्राम बेफोरखौ बाहायबाय एव खुखांनायनि उनाव जोंङो जोंनि जिखिनि रुनानै लानाय साम' सबाय बेखौहाय जोंङो ओ होसनहरबाय होसनखांनानै जोंहा
खारै होहरनाय जायो।
ओ बेबायदिनो जोंङो साम' सबायखौहाय संनाय जायो संखांनायनि उनाव जोंङो संख्रि साखिनाय जाबाय बिनि उनावहाय जोंङो खांनानै जाबाय। दा आथिखालाव जोंङो साम'फोरखौहाय ओ गोबां जों दाबबाफोरावबो जानायखौ नुनो मोनसै बेबायदिनो जोंनि दोरोंङारि ओंख्रिनि सायाव जोंङो सावरायनो हायो। दा नोंथांङाबो जोंनि बर'नि गुबुन गुबुन माखासे दोरोङारि जाग्रा आदारफोरनि सायाव एसे बुंनो हागोन नामा?
औ थारैनो नोंथाङा जे फोरमायबाय जोंनि ओंख्रि नि सोमोन्दै खोब मोजां मोनदों जे नोंथांनिफ्राय माखासे मिथियैफोरखौबो मिथिनो मोनदों‌। आंबो नोंथांनो जोंनि माखासे बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नङा होमबा नोंथां जोङो आथिखालाव जोंथ' बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरा बा माखासे ओंख्रिफोरा जोंहा जि आइ टेकबो मोननो हा बाय नङा होमबा नोंथां जेरैहाय अनला आरो नाफाम बेफोरो जोंहा मा जोंनि बर' हारिहा जोंहा मोनसे जि आइ टेक मोननो हानाय जाबाय थिग बेबायदिनो आङो बिनिनो जोंहा जोंनि बर' हारिनि माखासे ओंख्रिफोरनि गेजेराव आङो फोरमायनो थांगासिनो दङ जेरैहाय आङो गिबियाव ओ नारजि ओंख्रि बेखौनो आङो फोरमायग्रोनि नोंथां जोङो मा होननानै बुङो बे मा होननानै बुङो जोङो जेन' नारजि ओंख्रि ना बे नार्जि ओंख्रि होननानै बुङोबा जोङो नार्जिखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा जोङो नारजिया जाहैबाय जोंनि बे बर' हारिनि आबाद मावनाय जे फाथो आबाद बेनि बिलाइनिफ्राय जोङो मोननाय जायो गिबियाव जोङो बिनि फाथोनि बिलाइफोरखौ खानानै फोरानग्रोनांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो बे फाथोनि बिलाइखौ फोराननाय जे जोंहा गोरान फाथोनि बिलाइ गोरान बेखौनो जोङो नारजि हिसाबै बाहायनाय जायो आरो बे नारजि खौनो जोङो ओंख्रि महरै जोङो संनानै जायो। जेरैहाय जोङो नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोङो गिबियाव बे फाथोनि गोरान बिलाइ बा नारजिखौ जोङो गिबियाव सोमनानै लाग्रोनो नांगौ बेखौ दसे समबा हरसे सम सोमनानै जोङो बेखौ मोजाङै हुग्लि हुग्लि सुनो नांगौ बेयाव माखासे फेंफोनाफोर गनाय जायो बेखौ मोजाङै सुस्र'नानै लानो नांगौ बेनिफ्राय जोङो बेखौ सुस्रनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खारदैजों जोङो रुनो नांगौ दै होनानै जेरैहाय खारदै होननानै बुङोब्ला जोङो खारदैखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै मोननो हायो जेरैहाय थालिर बिलाइ बा थालिर गांखंफोरखौ जोङो सावनानै बा जोङो बेफोरखौ फोराननानै सावनानै गोथाङावथ' खामा नालाय जेन'बा जोङो बेखौ सावनानै बिनि हाथ'फ्लाखौ जोङो दैजों गलायनानै मा होननानै बुङो दैजों गलायनानै जोङो बेखौ मोजाङै गोहोनानै एबा सरनानै जोङो बेखौ मोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो बेस
खोनायासै नोंथां मोजां खोनायासै। हेल'